गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि आङो
औ नोंथां अ नोंथां ओ नों थां नोंथां आं नोंखौ कल खालामनायनि गाहाय जाहोना जायो आरो जोंनि बर' हारिनि आगरावहाय मा मा दङ बिनि नि सोमोनदै एसे फोरमायनानै होलाय
अ जोंनि गाननाय जोमनाय होनबा जोंनि बर'फोरनियावहाय जेरै हिनजावफोरनियावहाय दख'ना दख'ना ओमफ्राय सादोर ऐ जोमग्रा ओमफ्राय हौवाफोरनियाहाय जाबाय गामसा बेफोरखौहाय जोङो नुनो हा नुनाय जायो आरोना ओमफ्राय बेफोरखौहाय जोङो बेफोर गाननाय जोमनायफोरावहाय सिगां सम फ्रा दिहुनोमोन आरोना बे दानाय लुनायाव मा मा आगजु नांगौ बेफोरनि बागै आङो फोरमायनो सानदों जेनेबा सिगाङाव जोङोहाय दानो थाख खाय जिखौ जेब्ला जोङो सोंनो सोंनो थाखाय जेनेबा खुनदुंखौ थुननो थाखाय सिगाङावनो जोङो सोरखि गिदिर सोरखो सोरखि फिसा दाङा नाथा बेबायदिखौ नांगोरगौ जायो आरोना बेनि उनावहाय जोङो बेफोरखौ खुन्दुंखौ थुनना जायो आरो थुननो थाखाय बाहायो आरो जिखौ जोङो सो खोंनो थाखाय जोङो ओम माबानां ओ बबिनाव सानांगौ ना जोङो बबिन खुन्दुंखौ फाननो थाखाय जोङो बबिनाव फाननाय जायो बेखौ फाननो थाखाय जोङो मोनसे जन्थ्र एबा मुवा बाहायनाय जायो बेफोरनो जा बाय जेन्थोर बुङो जेन्थोर बे खुन्दुंखौ सोरखियाव सोनानै जोङो जेन्थोरावहाय बबिनखौ सोनानै खुन्दुंखौ ओ खुन्दुं बे मुथानिफ्राय बबिनाव साखानाय जायो खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ बेनि उनाव जोङो सोंनो थाखाय बेखौ बाहायनाय बाहाय सोंनो थाखाय जोङो बबिनाव थुननाय जायो बेनिफ्राय जोङो सोंनोसै टाइमाव जोङो माखासे आगजुफोर नांगौ जायो जेरै उम आ खुन्था औवाजों बानायनाय माखासे खुन ओ खुन्था नांगौ जायो आरो जिखौ जोङो बोनो जेबा खुन्दुंखौ बोनो थाखाय जोङो जेरै औवाजों बानायनाय खादि बेखौ बाहायनाय जायो बेनिथाय सिगां समावहाय ख्रि ओ बे बबिनखौ थुनो थाखाय औवाजों बानायनाय माखासे गनसिफोर बानायो आमफाय बे खादिनि अनगायैबो जोङोहाय क्रिल होननाय मोन से दंफांजों बानायनाय मोनसे दङ बेजोंहाय बेहाय सोंनाय जायो आरो जोङो जेब्ला जोङो जिखौहाय सोंखांगोन अब्ला जोङो बे खुन्दुंखौहाय माखासे गनसा बिसोन रासोआव सोनाय जायो गनसा रासोनिफ्राय खायनानै जेनेबा गनसायाव थिखांनाय जायो बेखौहाय जोङो खा मोनसे खायथाजोंहाय जोङो खायनाय जायो जेब्ला खायखां जोबगोन अब्ला जोङोहाय जिख खौ थोरनाय जायो थोननो थाखाय जोङो सिगाङाव माखासे दान्दाफोरजों बे खुन्दुंखौहाय खाबथानानै दोननाय जायो बै खुन्दुंखौ दान्दा सायाव दोननाय नाय जायो बेनिफ्राय जोङो माखासे ओ गान्दै गान्दैयाव जोङोहाय थोननानै जिखौ खानजंजों खाननानैहाय गान्दैयाव फाननाय जायो बे खाननो थाखाय जोङो बर' आइजोफोरा सिगां समाव ज' ज' जि दालायग्राखाय न' खाथि खाथिनि ओंखारलायनानै ज खोनोमोन आरो बिनि उनाव जोङो फानखां जोब नानैहाय जेब्ला साल खुन्थायाव लाबो बोयो अब्ला सिगांग्रो जोङो जिखौ दानायनि सिगां जोङो नोखौ खनाय जायो नोखौ खनो थाखाय जोङो माखासे ओ मोनसेबो मुवा नांगौ आरो बेखौ औवानि हासुं बि औवानिबो बानायो दा लबारनिबो थायो आरो बेखौ नोजों खानाय जायो नोखौहाय ओ नोखौ खननो थाखाय जोङो माखासे गनसा नांगौ जायो बे गनसायावहाय जोङो नोखौ खानो जायो बेनि उनाव जेब्ला जोङो नोखौ खनखांजोबो अब्ला माखासे ओ साल खुन्था नांगौ बेखौहाय गंब्रै नांगौ ओरै मोननै ओरै मोननै आ बेनिफ्राय साल आमफाय था थाथजों जों जिखौ दायो नालाय थार थारखौ आलायनानै दोननो थाखाय जों जोङो बे गंब्रै सालखुन्थायाव आलायनानै दनसे गं बेखौ जोंनो बानगोज जा ओमफाय बेहाय आलायनानै दोननाय जायो आरो गान्दैखौ जोङो गंनै बाहायो ओम बेनि उनाव जोङो गानो थाखाय गरखा आरो बे बे माब गरखा नांगौ आरो जायो बेखौहाय जोङो माखासे गरखाखौ गारनानै दुरुंखौ खानानै गाख्लायाय गाखोलाय खालामनाय जायो जेरै माखु नांगौ जायो बे माखुखौहाय जोङो दंफां निफाय बानाय जायो बिखौ दानो थाखाय जोङो मुस्रा मु स्रा नांगौ आरो माखुवाव सोनानै जेब्ला खुनदुंखौहाय बे मा मुस्रियाव सानानैहाय जोङो जिख खौहाय दानाय जायो आरो
औ नोंथां
अ बे बे दानायावहाय जोङो साननै दङ'बा सान साननै खावसे नङाबा सानथामनि उनाव जोङो गांसे हानाय जायो बे खाम बे दानायाव जोङो गोरा थुबथानो थाखाय जोङो फुथुल होननाय बेखौ बाहायनाय जायो गसा उवा गनजों बानायनाय
औ नोंथां
औ औ बेनिफ्राय जो औ बिदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां रोखोमनि दख'नाफोरखौ दायो आरो जेरै आगर गुयै दावराइ मोख्रेब फारौ मेगन बेबायदि आगरनि गोबां जोङो ब बर'फोरा दायोमोन आरो जोंनि दख'नाफोराहाय जोंनि बर'फोर गानग्राफोराहाय मोननै रोखोमनि दं जेरै लांगा दख'ना आरो ओ ओ अग्रं दख'ना बेफोर मोननै रोखोमनि दख'नाखौहाय जोङो गानो बेफोर दख'नाफोरावहाय जोङो गोबां समायना-रमायना आगरफोरखौ एरो आरो बेनि अनगायैबो जो जोङो जोमग्रा जोमग्राफोरखौ जोमग्रा फोराहाय दख'नानिफ्राय गुसेबसिन जायो आरो म बेफोरावबो जोङो गोबां बर' आइजोफ्रा समायना रमायना आगरफोरखौ एरो आरो बेफोर आगरफोराव होननो बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरै ओ थाइगिर बिबार, हाजो आगर, दावराइ मोख्रेब फारौ मेगन, दिंखिया आगर बायदि बेफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो ओ खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों
बिदिनो जोंनि बर'फोरा बर' हिनजावफ्रा सिगांनि समाव आरो दाबो दानायखौ नुनो मोनो गोबां समायना-रमायना आगरफोर एरोमोन आरो दा नोंथाङाहाय ओ माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
अ नोंथां औ ओ आङो बे दै दैखौ जोंनि जिउवावहाय मारै संरैखा खालायनानै दोननांगौ ओ दैया जाहैबाय मोनसे ओरै बायदि ओ जिरा एबा मुवा होनजायो ओ बेयो मोनसे जे लाव लाव बेसाद दैखौहाय जोंनो थांनानै थानो थाखाय जोबोद गोनांथार
औ
ओ थां बुुहुमाव ओ जा ओ जा जिब-जिबि दं दावमा-दाउसा, दाउसिन-दाउ बिफां-लाइफां गासैनिबो थाखाय दैया जोबोर गोनांथार दै नङाब्ला। बानो जों रावबो थांनानै थानो हाखाया ओ दै गैयाब्लाथाय जों गासिबो थैजोबगोन होननानै साननानै लानायानो गाहाम एबा नंखागौखा बेनिखायनो। जोङो ओ दैखौहाय बिदि जानला-मानला। नाङा फाङा बाहायलाबायनो नाङा। ओ जेब दैखौहाय जोङो। गोदोनि दिनावथ' बेबायदि जाला माला बाहायामोन नाथाय दानि जुगावहाय आथिखालनि जुगाव। जोङो दैखौहाय जानला मोनला बाहायगारनाय सुगारनाय। ओ ओरैनो नाङा फाङा। मेसिनफोरखौ हगारनाय बिदिखौ जोङो नुनो मोनो बिनिखायनो जोङो बे। दै संरैखा खालामनाय ओ खान्थि एबा हाबाफारिखौ लानाया गाहाम। दै सं दै संरैखाया जाहैबाय मोनसे। ओरैबायदि बेसाद एबा ओ हाबाफारि। गोदोनि दिनावहाय जोङो जेरैहाय दाबो दङ गोबां ओ हादर एबा गोबां जायगायावहाय दै मोननो थाङा। गोरान बालाबायो बेफोरावहाय मा अखा हादैखौसो नाजावनानै। अखा हादैखौहाय प्लास्टिकआव नाजानानै एबा हा। खर खुनानै दोननानै बिसोरो। बेयावहाय दैखौहाय जमा खालामनानै लाखिनाय जायो। उनावहाय बिसोरो बाला। जोंहाय सरनानै ओ बे दैखौनो लोंनाय जायो।
औ।
दुगैनाय जायो जि जोम सुनाय जायो। नाथाय बिसोरो अबेबा अबेबा जायगाया। व दैखौहाय लोंनो थाखायल' बाहायनाय जायो बांसिन दुगैनायावहाय। बाहायनाय जाया। मानोना दैयानो मोननो थाङाबा।
औ
गुबुन जायगानि बे मानसिफोरा। बे जे दैखौ संरैखा खालामो आथिखालनि जुगावहाय। ओ आथिखालनि जोंनि बे
औ।
एबा सुबुंफोराहाय बेफोरखौ जि जेबो बुजिनो रोङा।
औ औ।
भारतयान मुगा ओ बिरोंदामिनि जोङो मेसिन मथरफोरखौहाय जोङो दिरुननानै लानो हाबाय। बेफोरखौ जोङो हाथाय बाजाराव बायनानै ओ जोङो।
ओ जोंनि बे न'आवहाय लाबोनानै माखासे।
ओ गेजेरजों एबा इलेकट्रिसिटिनि गेजेरजों जोङो बेखौहाय जयन खालामनानै एबा फोनांजाबनानै। जोङो बेखौहाय औ औ।
औ।
बे दैयाहाय लस जायो एबा खहा जायो।
औ।
एखमब्ला नोङो जि सुयोब्ला बे जिखौहाय जोङो। जि सुनाय समावबो जोङो बन्द' खालाया लासे हगारबाय थायो बेबायदिब्लाबो जोंहा खहा हा जायो जोंनि जिउआवहाय दैयानो गोनांथार जायनि थाखायनो जोंङो ओ बेखौहाय
संरैखा खाला मोनला बाहायबायनायखौ जों सान गारनांगौ ओ जोङो बयनिबो सिगाङाव बेखौ मिथिहोनांगौ जे दैखौहाय बेबायदि जानला मोनला गारनाया गाहाम नङा बेबायदिनो दै संलिरैखा खालामनायनि थाखाय जोंहा माखासे हाबाफारिफोरबो लानाय जायो सम सम नाथाय हाबाफारि लाबाबो माखासे सुबुं फोर बुजिनोनो रोङा जे बिसोरो जानला मोनानला बाहायगारो बिफां लाइफांफोरानो होन दाावमा दाउसा जिब जुनार फोरा
औ
ओ बिसोर थैखागोनखा आरोना। बेबायदि बिदिनो जोंहा
दंखलफोर खुरोब्ला जों बे दंखलफोरखौ दंखलफोरनि दैखौबो जोङो सेरगारबाय थायो जब्ला नांला फाङा सेरगारबाय थायोब्ला जोंहा जोंनि बे दैया खहा जालांगोन एबा गोथौ जालांगोन आरो जोङो दै खरफोर खुरनानै जुदि जोङो दैफोरखौ बाहायोब्ला जों बे दै खावखांनानै लोंनांगौ जायोब्ला जोंहा नाङा फाङा जोङो बेयावहाय मेसिन होनानै जोङो बे दैखौहाय हगारलाबाय थायो। जोंनि बे हाखराहाय थौलांगोन आरो थौलांगोन जोंङनो नांगौ समावहाय जोंनि बे इयुन जोलैनि सुबुंफोरनि थाखाय जोङो दैखौनो मोनहैनाय नङा जायनि थाखायनो जोङो इ युन जोलैखौ साननानै जोङो माखासे हाबाफोरखौ मावनांगौ जायो। जोंनि बे इयुन जोलैनि सुबुंफोरखौ साननानै मावनांगौ जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो दैफोरखौ लोंनायनि थाखायनाय जानाय एबा दुगैनाय बेफोरबायदियाव बाहायनाय जायो। जोङो बेखौहाय बाजारावहाय बा हाथाइ फाननानै जोङो रोंबो आरजिनो हायो एबा जोङो माखासे सुबुंफोरा जेन'बा गोजान जायगानि बे दावबायबोयोब्ला जोङो बिसोरनोहाय बे बथलनि दैखौ सोनानै हरनो हायो जायनि मुङाव जोङो फैसाबो लानाय जायो। बेनि थाखायनो हाथथाय बाजाराव फाननानैबो जोङो रांखाव जोङो गाव गावनि न'खरावहाय गोनांथि जानाय आंखाल जानाय फोरखौहाय जोङो सुफुंनो हायो जेरैहाय रांखान्थियारि जेंनाफोरजों गोग्लैसोयोब्ला जोङो बेफोरनि गेजेरजों एसेब्लाबो जोङो हेफाजाब